हेल'
औ नोंथां खोनादों ना?
अ खोनादों नोंथां औ
नोंथाङा माबोरै दं?
आं मोजाङैनो दं नोंथां नोंथाङा मानोबा कल खालामदोंमोन?
औ नोंथाङा आं मोनसे आयदानि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन
औ नोंथां बुं
बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि दोरोङारि बर'फोरनि गानग्रा जोमग्रा बिनि सायाव थांजों आङो दान्दिसे
नंगौ औ नंगौ
दा दोरोङारि गानग्रा जोमग्रा होननानै बुङोब्ला नोंथां जोंनियावहाय बर'फोरनि गेजेराव बेवहाय जे हौवा आरो हिनजाव जे मोननै मोननै बिथिंखौ जों नुनो मोनो। जो हौवाफोरनि गान्नाय दख खना आरो हिनजाव हिन्जाव हिन्जावफोरनि गाननाय दख'ना आरो हौवाफोरनि जे गामसा बे मोननै गानग्रा जोमग्रानि बिथिङाव जोङो सावरायनो हायो । बा जों लानो हायो । दा हिन्जावफोरनि गानग्रा जोमग्रानि बिथिङावहाय नोंथाङा दान्दिसो बुंदो नामा?
खोनायासै नोंथां सोंथिखौ बुंफिनलाय?
औ नोंथां खोनादों ना?
औ दा खोनादों बुंलाय ।
दा हिनजावफोरनि गानग्रा जोमग्रा बिनि सायाव नोंथांखौ आं फंनैसो बुंनो खावलायदों ।
अ नोंथां अ जोंनि हिनजाव फोरनि गाननाय जोमनाय होनब्ला थ' जोङो गोदोनिफ्राय लानानै दासिमहालागै जोङो बर' बर' हिनजावफोरनि गाननायफोराथ' गुबैयै दख'नायानो सिनायथि होयो । आरोहाय जोङो गो गोदोनिफ्रायनो जोङो बे दख'नाखौ गावनो आखाइजों दानानै गाननो हायो जेरैहाय दोरोङारि हिसाबै जों औवा, औवानिफ्राय लानानै जोङो साल खुन्था बानायनाय जायो हयथ' बेखौ नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ? ओ बे जोङो सालखु थाखौ इसान गायनानै जेरैहाय जोङो बेहाय ओम मोनसे इसान थाखाय माखुर रास गोबां नांगौ जायो, आरोहाय बेखौ जोङो जोंनो जोंनो मा रोखोमनि दखना नांगौ मारोखोमनि गाब नांगौ? बेखौ जोङो खुन्दुं, खुन्दुं बायनानै जोङो खुन्दुंखौ मा गाबनि नांगौ? बेबायदिनो जोङो आरो जोङो खुन्दुंखौ गिबियावहाय जोङो माइदि माइदि होनानै बेखौ आरोहाय सोंनाय जायो। आरो बेनि ओमफ्रायनो जोङो अ इसान सोंरोनो जोङो खुन्दुङाबबो गोबां। रोखोमनि थायो जेरैहाय फेलेजटार मास र्सस औ फुथला ओ मा माथा बायदि बायदि। बिदि थायो बिनो आरो दख'नाखौबो जोङो बबेफोर गाबखौ जोङो जेरैहाय गोजा बाथ' गां बायदि बायदि गाबनि लानो हायो। जोङो दख'ना आगराव दख'ना लाना दख'ना। रोखोम बेहाय ओ लाव बेगर फारौ मेगन दाउस्रा मोख्रेब बिदिनो हाजो आगर। गिया बिबार बैग्रि बिबार बायदि बायदि रोखोमनि आगर थायो थिग बेबाय बे बदिहायनो जों बर'फोरनि गेजेराव फोराव मोनफा मोनफा बर'फोरनि आइजोफोरनि नि मोनसे आगर होननानै जोङो मि थियो थिग बेबायाददिनो बुंनो थाङो अब्ला थिग बे बेबादिनो बुंनो थाङोबा दख'नाखौ जों गाव बानायनानै लुनो हायो। आरो जोङो आथिखाल आथिखालनि जुगाव बाहायनायखौ नुनो मोनो। आरो जोंनि खाथि खाटा खाथि खाला ओनसोलावबो दिनै जोङो बे हिसानखौ नुनो मोनला। थिग बेबादिनो जोङो ओ आगरखौ एर लिरनो थाखाय जोङो ग्राफ पेपार एबा ग्राफ नि बहिखौ मिथिखायै जानांगौ? ग्राबाव जोङोखांनानै आरो ग्राबनिफ्राय जोङो अ नोंथां थारैनो बेबायादिनो जोंङो आगरखौ ग्राफ पेपारनि जोहै जोङो सेबखांनो हायो आरो बेबादिनो गाननाय जोमनाया जोंनि थाखाय हाय जेनेबा सासे गावनि अ अनजालि लुनो दावहा नांनो थांनायाव हाय ओ आर'नाइ दानानै बेबादि बेखौ गेजेरावनो जेरैहाय खासि आगर बेबादि ओ आर'नाइखौ जेनेबा जेन गावनि फिसाया दावहा नांनायाव देरहाबोयो बेनि थाखाय ओ बेबादि बेबादि दाना हरनायखौ जोङो गोदो बिजाबफोरावबो मिथि नोंथाङा बेफोरनि सायाव माबाफोर बुंनो सानदोंना?
औ नोंथां थारैनो ।जे जोंनि दोरोङारि जे गान्नाय जोमनाय बेफोरनि अनगायैबो जे जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जे दोरोङारि जि बे आर'नाइ बे आर'नायानो जाहैबाय जोंनि मोनसे गोथार जि होननानै जोङो बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला जों आथिखालनि बे मुलुग दरबारावहाय जे आर'नाइ मोनसे जि बे जिया जोंनि जोंनि जे बर' हारि बेखौहाय सिनायथिखौ होनायखौ जों नुनो मोनदों । थारैनो बै आर'नाइ जे जि बे जिया गोदोनि समावहाय जे आइजोफोरा हरावनो हरसे सोंनाय आरो दानाय बेजों लोगोसे आगर एरखांनाय बे फोर माखासे खामानियाव हरसेनि गेजे जेरावनो जानानै जे जोंनि दावहा नांनो थांनाय माखासे जोहोलाव नो बे जिखौ हाय गानहोनायखौ जों नुनो मोनोमोन बा खोनाबोदोंमोन थारैनो बेफोर जोंनि जे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जे दोरोङारि गाननाय- जोमनाय आरो जि बैफोर माखासे जिफोरा जोंनि बे आथिखालनि जे मुलुगनाङारि साग्लोबनायनि जाहोनाव माखासे सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों एबा बैफोरनि बैफोर जिनि दानाय एबा दिहुनन्नायनि आदब खायदाफ्राबो सोलायनायखौ जों नुनो मोनदोंसै ।
नोंगौ नोंथां औ नोंथां थारैनो बे बाथ्राया सैथो । ओ जेरै ओ गावनि फिसाया जेन दावहा नांनानै देरहाबोयो ओ सुबुं सोमावसारनाय जेनेबा बेबादियाव देरहाबोयो बेनि थाखाय माने गावनि अनजालुनो औ दुखु जोबोद दुखु खस थैबाबो हरसेनि गेजेरावनो खुन्दुं थुननानैनो बे हैैसानजों माने गावनि आखाइजोंनो दानानै बियो माने हरो हरोमोन बे आर'नाइखौ बिदि होननानै जोङो मिथियो ओ थिग बेदिहायनो जोङो गोदोहाय जोङो आरोबाव बिसि दानायफोराव नों गोबां रोखोमनि गाबफोरखौ मोनामोन बे मोनस से मोननै जेरैहाय जोङो इन्दि फियोमोन बे आरो इन्दि फिनानै बे इन्दिनि फिथोबखौनो खुन्दुं खालामनानै जोङो हि दानायखौ नुनो मोनो आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव इन्दिनि इन्दिनि जिगाब बो ओ गोबां बेसेनाबो बांबोनो हमबाय थिग बेबादिनो जोङो ओ बेबादिनो जिफोरखौ दानो हायो आरो गोबां मानसिया जि दानानैबो गावनि जिउखौ खुंबोनायखौ जों नुनो मोनो ।
थारैनो नोंथां । आथिखालनि मुगायाव जे जोंनि गाननाय -जोमनाय जि बैफोर माखासे जिफोरखौहाय दिहुनथाइ एबा गाव दिहुनथाइनि गेजेरजों जे ओ जोंनि बे मुलुग संसारावहाय गाव जिउ खुंनायावहाय नांगौ जानाय गासै मुवा बेसादखौ ओ सोरजिनानै लानो हानाय मोनसे जानो हाबाय जाउनाव जोंनि बे गानग्रा -जोमग्रा जे आर'नाइ आरो दखना बैफोर माखासे गानग्रा जोमग्राखौ फाननायनि गेजेरजों न'खर दैदेननायाव माखासे सुबुंफोरा खोब मदद मोनदों होननानै जों बुंनो हायो ।
नोंगौ नोंथां थारैनो बे बाथ्राया सैथो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव हिनजाव गोदाना गाननाय दख'नाखौ ओ मा होननानै बुंनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां थारैनो । जोंनि ओनसोलावहाय जे ओ हिन्जाव गोदाननो गानहोनाय जि बै गानहोनाय जि दखनाखौहाय दख'ना थावसि होननानै बुंनाय जायो नों थां थारैनो बै जिया। गोजा गाबनि जायो ओ गोदोनि सु समावहाय खुगा खुगा सोलिबोनाय एबा मोनथिनाय बायदिब्ला गोदोनि समावहाय हाबा जायोब्ला बा हाबा होयोब्ला हिनजाव गोदाननो जे दखना थावसि बेखौ गानहोनाय जायोमोन एबा दखना थावसि गैयाब्लानो हाबा जाया होननाय जोङो खोनानो मोनबोदों नों थां।
नोंगौ नोंथां बे बाथ्राया थारैनो सैथो ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ बे दख'ना थावसि गाननाया ओ दख'ना थावसिया जिङाव ओ जिङाव आवथि एबा सिन थानाय जायो ओ खौ जोङो बांसिनै ओ गोजाबो होनो खायफा औ मैथा बिबार गाबनिबो होननानै जोङो मिथिनो मोनो। उम ओद ओद। थिग बेबादिनो ओ बेफोर बेफोरबो गासैबो आखाइजोंनो दानाय आरो आथिखालनि जुगाव जोङो। ओ मिसिंनि गेजेरजों। खम समनि गेजेरावनो जोङो। गाननाय जोमनाय ओ दख'नाफोरखौ जोङो दसे समनि उनावनो जोङो मा नोंनो मा रोखोमनि नांगौ मा गाब नांगौ बेफोरखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो दिहुननो हायो। ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ नोंथांमोन। जोंनि ओनसोल एबा खाथि खालाफोराव ओ बेबायदि दङना गैया जे दासिमबो हिसान दानानै जिउ खुंग्रा सुबुं फोरमायथिनो हागोन ना?
हागोन नोंथां थारैनो गोदो गोदाय। समावहाय जोंनि बर' सुबुंफोरा गावसोरनि न'आवनो जे गान-गावनिनो गानग्रा जोमग्रा दख'ना गामसाफोरखौ न'आव दानानैनो गाननाय जायोमोन दा जोंनि ओनसोलावबो माखासे बैफोर जे न'आवनो दानानै गाननाय जोमनाय एसे सोलायलांनायखौ नुनो मोनदोंसै नाथाय साफा सानै बेबायदिनो दङ नोंथां बै साफा सानै सुबुंफ्रा दासिमबो गावनि आखाइजोंनो।
नंगौ नोंथां। नोंथांनि बयसा क्लियारै खोनायाखै।
नोंथाङा खोनादोंना।
औ औ खोनादों नोंथां दा खोनादों। मा होनदोंमोन नोंथाङा आं खोनायासै औ। औ।
जोंनि ओनसोल सोलाव बैफोर जि दानाय जे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय आखाइजों दानाय जि बेफोरो जोंनि ओनसोलाव बांद्राय नङाब्लाबो एसे एसे बा साफा सानैया बैबायदि आखाइजोंनो दानाय जे जोंनि गामसा दख'ना बेफोरखौहाय दिहुनबोनाय बा दिहुननायनि गेजेर